हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा
नोंथाङा दा फ्रि ना औ फ्रि।
अ नोंथाङा जेबो
नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों फंनैसो सावरायनाय जागोन ना नोंथां औ सावरायजागोन दे उसुबिदा गैया जेबो
अ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ लावखार ओंखाम जानायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
होब्मा‌ नोंथां औ सावरायजागोन दे
औ लावखार ओ- ओंखाम जानाय होनना बुङोब्ला जों सिगांनि समावथ' मोसौ गुमग्रा मैसो गुमग्रा बोरमा गुमग्रा बैसोरसो गावसोर मोसौ गुमनाय मैसो गुमनाय समावहाय मा ओ-ओंखाम जानो थाखाय बिसोरो मा ओंखाम थफ्ला गावसोर लांफानानै जाहोयोमोन नङा होमा नोंथां?
औ थारैनो।
लांफानानै बिसोरो ओ-लांनानै बिसोरो मा खालामोमोन ओ-लोगोफोरजों ज'नो ओ-जि लांदों ओफ ओ- सोर मा ओंख्रि सोर मा बाथोन बाजिबैफोरखौ ज' लोगोफोरजों रानलायनानै जायोमोन। लावखारजों लावखार नङा होमबा नोंथां? दा बैनिफ्रायनो जोङो मा ओ-बैखौनो जोङो दा लावखार ओंखाम जादो जानाय होननानै जों बैनिफ्रायनो बुंनो हायो आरो। आथिखालाव ओ-दा बियो गोबां बोथोर गैयि जानो हमबाय ओ-गोदोनि समावथ' मोनसे रंजानाय समाव बा मोनसे मागो बैसागो गोदान बोसोर फैयोब्ला जोङो मा खालामोमोन ओ-लावखार ओंखाम लोगोफोरजों ओ-हौवासाया सेंग्रा हौवाया सेंग्रा हौवासाजों हिनजावसाफोरा हिनजावसाजों सिख्ला सिख्लाजों। बोर बोराय बुरै मा खालामोमोन ओ-बोथोर लानानै जोङो जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बैयावहाय मा खालामोमोन जोङो माखासे ओ - गावनि सुबिदाखौ नायनानै जाय जायगायाव दैफोर दं ओ-दंग' नाला बैफोर खाथियाव जोङो थांनानै मा खालामोमोन लावखार ओंखामखौ जोङो लोगोफोरजों। बोसोर बोसोरनि रंजानाय बा गावनि खुसिखौ लानानै जोङो माखासे जानाय लोंनाय लांनानै बैयायैनो सङै जायै जाहोयोमोन जोङो नाथाय आथिखालाव दिनै ओ-गोबां जोङो सोलायनाय नुबोनो मोनदों मानो होनबा बैफोरखौ जोङो बोथोर गैयै समावबो जानाय बायदि नुदों ओ- सिगांनि समाव ओ-बोथोरखौ लानानै जायोमोन दानि समाव मा जा गोजां बोथोर गोलोम बोथोरजों जेबो ओइ गेजेराव दिफारेन्स गैयै बायदि आं नुनो मोनो ओ- जानाया माने गोसो जाब्लानो दिनै थौ ओ-जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै ओ-एसे इन्जय बा लावखार ओंखाम जानानै फैदिनि होननानै गोसो जाब्लानो जोङो थांनानै जाना होनायखो जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो
औ ओरैनो
खासे ओ समावहाय गावनि गोलोम बोथोरफ्राव मा देहाखौ थाजिम मोनोनो थाखाय जोङो हाजो सेर सेर दैमा दैसा खाथि खालायाव जोङो मा खालामो थांनानै गावनि जानाय लोंनाय लांफायो जेरै ना जाग्राया ना बेदर जाग्राया बेदर दाउ जाग्राया दाउ बायदिसिना माइरं ओंखाम बायदिसिना जोङो लानानै थांफानानै जों जाबोयो नङा होमबा नोंथां? दा गोबां जायगायाव बैफोरखौ जोङो ओ-नुबोदोंबो ओ-पिकनिक स्पट जाय जायगायाव जोङो लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिनायखौबो जों नुदों दाब दाब जायगा लानानै दाब दाब जायगा ओ-जोंनि जायगायाव लानानै जोङो मा हाजो हालायाव खुलियो नाथाय थाउन सहरनिफ्रा ओ थाउन सहराव खलियो जेरै बार रेस्टुरेन्ट बैफोरदि आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङा बै लावखार ओंखाम जानायनि सायाव ओ माखासे जे सोलायगासिनो ओ बोथोर गैयियावबो जागासिनो मानसिफोरा बैफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन?
नोंगौ आथिखालाव लावखार खाम जानाय एबा फिकनिक जाहैनायनि अनजिमाया जोबोद बांबोनो हमदों आरो बेनि गेजेरावनो जों गोबां आनडिसिप्लिन भाबैबो लावखार ओंखाम जाहैनानै जाहैनो थांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ आथिखालनि गथ' एबा बे साननो सानजोबनो हास'जोबो बे खायसे लाइमोनफोरनि ओ जोङो दिनै अनजिमा गैयै फिकनिक जानो थांनाय एबा लावखार ओंखाम जानो थांनाय खौ‌ जों नुनो मोनदों आरो ओ दिनैनि लायमोन फोरा ओ बोथोर गैया बोथोर गैयालासे एबा बोथोरखौ नोजोर होआलासे जायखिजाया गावसोरनि गोसो बायदियै लावखार ओंखाम जाहैनानै खायसे जायगाफोरखौ गुबुंले खालामहैनाय आरो माब्लाबानि समाव बिदिनो गारि गारिब ओ गारि सालायलांनाय एबा बायदि बायदि जाय जोंनि समाजनि बेरेखा आरो एबा समाजनि जों समाज खौ जोंनि गुबुंले खालामनाय बायदियै ओ बेबायदि जोङो जों मा होनो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरनि लावखार ओंखाम जाहैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो जेरैहाय लावखार ओंखाम जाहैनायनि मुङाव गारि सालायलांदों बिदिनो गारि साब्रांलांनायखौ जों नुनो मोन्दों जाउनाव बायदि-बायदि जाब्रबथाय एक्सिडेन्ट बायदिफोर जानानै दिनैनि लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दङ'। जे लावखार ओंखाम जानायनि मुङावनो बिसोरदि बेबायदि खैफोदखौ दिनै बजबनानै लानो गोनां जादों बेनि थाखायनो खायसे-खायसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि फोरखौबो आथिखालाव बन्द' खालामथ'नानै दोननोबो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों।
अब्लाबो जेसेबां आथिखालाव फै आथिखालाव जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि ओंखारदों ओ खुलिस्लाबनोनो मोना आथिखालनि लाइमोन फोरनि लावखार ओंखाम जानाया जानायनि हारा ओरैबायदि बांबोबाय जायगायानो माने खुलिस्लाबनोनो मोना। गोदान गोदान गावसोरनो बानायो जायगा जायगा। बबेबा मिथिस'यै जायगा जेरावखि गोसो जाया मानो बिसोरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जाउनाव खायसे समावहाय जोंनि समाजनि बायदि बायदि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ'। दिनैनि लाइमोन फोरा जिहेथु समाजखौ गुबुंले खालामनायनि बायदि बायदि हाबाफारि मावगासिनो दं आरो बिसोरो दा बिसोरखौ लाखिनो थाखाय एबा जों होबथानो थाखाय जों बयबो नाजालायोब्ला एसेब्लाबो जोंनि समाजा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरा ओ रैखायै थागोन होननानै एबा साखोन सिखोनै थागोन होननानै जों बयबो साननानै लानो हायो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर औ ओ मबेबाफोर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दं नामा? ओरैनो।
औ थारैनो ओ दंनाया थ' जोंनि ओनसोलाव साखाथि फाखाथिथ' गोबां। लावखार ओंखाम जाग्रा ओ जोंहा थान्दै बा जायगा दङ। ओ जेराव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दिनैनि दिनाव गोबां।
आथिखाल आालनि माने खायसे सुबुंफोरा दावबायहैयो जानो हागौ नङा होमबा।
औ।
औ खोनादों ना नोंथां। हेल'। खोनाफैदिया नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेल'। औ हेल'। खोनानो मोनदिया नोंथां जेबो उसुबिदा नामा नोंथाङा हेल'? नोंथांनि बुंनायखौ आं जेबो खोनाफैयाखै